खोनादोना नों-
औ नोंथां खोनादों। औ नोंथाङा एसे सम दंब्ला आ नोंथांमोननि ओनसोलाव बैसागु फोरबोखौ मा माबायदि फालिनाय जायो नोंथाङा आंनो एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां एसे एसे सम दंब्ला औ नोंथां
थारैनो समाव दङ सम दोङो नोंथां आङो बैसागु फोरबोनि बागै नोंथांनो सावरायना होनो हागोन नों -
थां
औ बिदिब्ला आङो नोंथांनो गिबियावनो जोंनि हालामावहा बैसागु फोर्बोखौ माबोरैहाय फालियो बेनि बागै फंनैसो फोरमायना होग्रोनोसै आरो ना होमबा नोंथां बैसागु होनोब्लाथ' जों बर' समाज बेवहाय बयबो मिथिखायो जोंना बैसागु फोर्बोआ मबे बा माबे समावहाय जायो होननानै बैसागु फोरबोखौ जोङो बर' फोराहाय बोसोर गोदान होननानै फालियो आरो ना नोंथां जेरैहाय जोंना बैसाग बैसागुआ इंराजिनि एप्रिल दाननि जिबा खालारनिफ्राय जाग- योआरो ना नोंथां जोंनिया एप्रिल दाननि जिबा खालारनिफ्राय जोङो से खालारखौ हमना लानाय जायो आरो ना नोंथां बेबायदिनो हाय जोंनि बर' समाजावहाय गोदो गोदायनिफ्रायनो आबै आबौमोननि समनिफ्रायनो बैसागुखौ फालिबोदों आरो ना नोंथां जोंङो दा बैसागुखौ मा- बोरैहाय फालियो होनोब्ला गिबियावनो जोङो बैसागुखौ मोननै बाहागोआव खुंनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो ना नोंथां जेरैहाय जोंना मोसौ बैसागु बा मानसि बैसागु जोङो गुबै बैसागुखौहाय मोन स्नि बे बाहागोसिम फालियो जेरैहाय जोंना मोसौ बैसागुनिफ्राय लानानैहाय जोब नायनि ओ बैसागुनि स्नि खालारसिम जोङो बैसागुखौ फालिनाय जायो आरोना नों थां गोदो गोदाय जोंनिया बे स्नि खालारसिमहाय मोन मोनसे मोनसे नाम दङोन जे जोङो सेथि खालार खालि मानसि बैसागो नैथि खालारखालि मोसौ बैसागो थामथि खालार खालि सैमा बैसागो गो बा ब्रैथि खालरखालि मानसि दुमसि बैसागो बाथि खा मोदाय मोदाय जोनि बैसागो दथिखालि बेबायदिनो बायदिसिनानि बैसागु खुंनायखौ जोङो नुनो मोनो। मोन आरोना गोदो नोंथां नाथाय जोङो दानिया बाहाय मोसौ बैसागो बा मानसि बैसागो बे मोननैखौल' जोङो फालिनायखौ नुनो मोनसै आरोना नोंथां बिदिब्ला जोङो नोंथां गिबियावनो मोसौ बैसागुखौ जोङो माबोरैहाय फालियो होनोब्ला बेवहाय जोङो मोसौखौ गिबियैनो सैथ्र' दाननि जोब जोबथा दिनखालि जोङो मोसौ बैसागुखौ फालिनाय जायो बेयाव जोंहा मोनसे नेम दङ आरो ना नोंथां जेरै जोङो मैसा मोसौखौ थुखैस्रां लोबस्रां खालामनानै बेयाव फुङावनो सिखारनानै दुगैस्रां लोबस्रां खालामनानै जोङो औवानि थेंगल जिरनानैहाय जेरैहाय जोंनो नांगौ रोखोम रोखोमनि मुवा बेसाद नांगौ जायोना नोंथां जेरै फिथाइ सामथाइ लानानै जोंनो नांगोन जेरैहाय माइब्रा माइरं दिग्लि थथि बिलाइ थाराय बिलाइ जाबस्रिं बिलाइ फानिलाव बा हालदै बा फान्थाव बेबायदिखौ जोङो हाना लाखांनानैहाय माला सुनानै जोङो मोसौनो गानहोयो बा जोङो बेबायदिनो मोखोना बिलाइ बा बिजौखौ जोङो बिबार गोनांखौ खानानै लायो जों लोगोसे जोो दिग्लि लथि बिलाइ थार दथा मोन बेबायदिनोहाय माला सुना लानायखौ मोनसे जोङो मोनसे मोनसे होनानै हाय गलि न'नि उखुम मुदा खामसालिनि खुमुदा बा बाख्रियाव बा जोङो न'नि बाथौ थानसालियाव आलायना दोनो आरोोना नोंथां बेनि उनावहाय जोंनो मोसौनो मोनसे फोथा होननायखौ जायो जाय जों गोसोम गोसोम फोथा फोननाय जायो आरो ना नोंथां मोसौनाव बेखौ जोङो न'नि खान्था बा साराय बेनि फ्राय जोङो हनानैहाय बेयाव जानाय थाव होनानै जोङो फोननाय जायो आरो ना नोंथांजोंङो बेखौ मानोफोरनो होनोब्ला गोदो गोदायहाय जोंनिया बर' सुबुंफोराहाय मोसौखौ दुं होआ लासिनोहाय जोंना बे मोसौ सान खालि उदांयैनो हाग्रा बंग्रायाव हगार हरोमोन ना आर ना नोंथां बेयाव हगार हरनायाव जोंना मोनसे फोथायनाय दङ मोनो दि गोदोहाय जे बे मोसौनाव फोथा फोननोबोला बेखौ जाग्रा जिनिस बा जोंना जेरै मोसा म फुर बेफोरो गिनानै खारो जाहैदोंमोन आरोना नों थां बेबायदिनोहाय जोंना मोसौ बैसागुखौ फालिनाय जायोमोन नोंथां ओ बेयाव जोंना मोसौ बैसागुखौ जोङो थुखैनो लांखांनानै बा जों थुखैखांना लाबोनानै जेब्ला दुब्लि फोथाराव होनानै लांगोन अब्लाना जोंना दिडग्लि लिटार बिलाइजों बुज्राव गुज्राव लांनानै बे हाखाना दोननाय माइब्रा बा लाव फान थाव बेफोरनि माबाजोंहाय जोङो सारफाव सारफाव सारनानैहाय दुब्लिसिम होना लाङो आरो ना नोंथां बेयाव होनायाव जोंना मोनसे सल'दङ खुगा मेथाय जायखौ जोङो बङो जेरैहाय लाव जा फान्थाव जा बोसोरै बोसोर एर हानजा हानजा बिमानि खिथेर बिफानि खिथेर नोंसोर जागोन हालुवा गेदेर गिदिर होननानै जोंनि बर' समाजावहाय बेबायदि सल' खननायखौ जोंङो नुनो मोनो आरोना नों बिदिनो जोंना मोसौ बैसागुखौ फालिनाय जायो नों नोंथां जेब्लाना जोंना से खालार फैगोन अब्लाना जोंना मानसि बैसागुआ खुंनो खुंजायो आरोना नों थां जेरै जों बे मानसि बैसागुआवाय गिबियावनो बोसोर गोदाना मोजाङै मोजां थांथों बा बे बोसोर गोदानाव गाज्रि बेमार आजार बा बे दा जाथों बेखौ साननानै जोंना गिबियावनो दुगैस्रां लोबस्रा स्रां फुंबिलि समावनो आफा बोराइ बाथौनि सेराव आलारि बाथि होनानै आर'ज गाबग्रोयो आरोना नोंथां जोंनि बर' समाजाहाय बेनि उनावहाय जोङो बैसागु मोसानो थांङो आरोना आरो नोंथां नैथि सानखालि नै थारिखखालि जोंङो गिबियावनो खाम, सिफुं दामनानै ओ जोंनि बर'निनो गामसा गस्ला दख'ना बेफोरखौ गाननानैहाय बयबो बैसागु मोसानो ओंखारलांङो आरोना। नों थां नै खालार खालि बिदिब्ला नों थांङाबो आंनो फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां नोंसारमोननि हालामावबो बैसागु फोरबो
औ औ जेरै नोंथांङा आवगायसो बुंलांनाय बायदियैनो जोंनि ओनसोलावबो बैसागुखौ बेबायदिनो फालिनाय जायो आरो नोंथां। जेरै नोंथांङा आवगायसो होनलांबाय जोङो सैथो दाननि जोबथा खालि जोङो नोंथांङा आवायसो होनलांनाय बायदि जोंङो मोसौ मोसौनि बैसागु फालिनाय जायो आरो जेरै जोंनो मोसौ थुखैनो थाखाय जेरै पानेलाव फान्थाव दिग्लि लिटि बिनि उनाव थाराय गाज्लि बेफोरखौ जोङो मोसौनो गानहोनो थाखाय फिसा फिसा हानानै नोंथाङासो बुंलांनाय बायदि जोङो आरुंवाव माला सुनाय जायो आरो। बिनि उनाव जोङो मोसौनो गानहोनाय जायो। बिनि उनाव जोंङो बेखौ सार सारै सारै जोङो जेरै देग्लि लिथि थाराय गाज्लि बिलाइजों जोङो जेरै नोंथाङा आवगायसो बुंलांनाय बायदि बुज्राव बुज्राव जोङो जेरै जोङो दैमा औ नंङाबा फख्रियाव जोंङो थुखैनाय जायो आरो। मोसौखौ नोंथां बेनि उनाव जोङो मो मोसौनि फागा गोजामखौ जोङो दिग्लि लथि बिलाइ थारायजों जोङो थुनानै गारबोयो आरो जों बेखौ दैमायाव थुखैयोब्ला दैमायाव थुना गारबोनाय जायो। फुख्रियाव थुखैबा जोङो फख्रियाव थुना गारबोनाय जायो आरो गोजाम फागाखौ औ। बिनि उनाव जेरै बिनि उनाव जोङो बेनो गोदान फागा लगायना होनाय जायो आरो नों थां। बिनि उनाव नों थाङा होननाय बायदि जोङो साराय खिथुनि हांगारखौ हुलुनानै जोंङो थाव गुबै लगायनानै फोथा थुनाय जायो आरो नोंथाङा होननाय बायदि जेरै मो सा लख्राया दाजाथों होननानै आरो नोंथां गोदोथ' जोंनि जायगाया अरनबारिसोमोन नालाय नोंथां बिनि उनाव जोङो से खालार खालि जोङो जेरै जोङो गिदिरखौ जों खुलुमो मान बावो आरो नोंथां बेनि उनाव जोङो गोथैसि बेखौबो बावनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो। बिनि उनाव औ जोङो बैसागु मोसानो थाङो आरो। बैनि न'खर बेनि न'खर जेरै खाम, सिफुं, जथा, सेरजा गंगोना, थरखा बेफोरखौ लाना जेरै जोंनिनो खुगा मेथाइ खननानै बिनि उनाव जायनिबा नख राव मोसानो थांगोन बिनि न'खराव जोङो जेरै ओ माइब्रानि जुमाय माथानि जुमाय बेखौ जोङो अमा बेदर जों लोंलायनानै जालायनानै जोङो बैसागु मोसायो आरो नोंथां बिनि उनाव जोङो जायनिबा न'खराव बैसागु मोसागोन बे न'खरनि सुबुङा जोंनो अननानै जेरै रां एसे माइरं एसे जा हायो जोंनो हरो आरो नों- थां बिनि उनाव जोङो औ बेखौनो ओ जेरै जोंथ' गोदो बैसागुखौ थामजि सान फालियोमोन नालाय नोंथां आरो जोङो दासिम स्नि सानल' फालिनाय जायो आरो नोंथां बेनि उनाव जोङो औ बे जोंनि बैसागु मागिना मोननाय जेरै माइरं खौ जोङो ओ स्नि सानखालि जोङो लावखार ओंखाम जानाय जायो आरो नोंथां। बिनि उनाव जोङो औ जेरै गोखा गोखै जेरै सेक्स ओ एकस' एकथा बिदिनो जोंङो गोखा गोखै जानाय जायो आरो नोंथां
औ
जोंनि देहानि बेमार आजार खारो होननायलाय जों बेखौ दासिमबो फोथायनानै जानाय जायो आरो नोंथां। बिनि उनाव जोंनिनो मोनसे जेरै बर'फोरनिनो बेबो मोनसे आ फोरबो हिसाबै जों फालिनाय जायो बाव खुंग्रि हाजोखौबो जोंङो बैसागुनु ओ समाव जोंङो फालिनाय जायो। जेरै जोंङो ओ मोसौ थुखैनाय ओ समनि फ्र अ समनिफ्रायनो जोंङो बैसागु हाद ओ जेरै बावखुंग्रि हाजोआव गाखोहैयो आरो नोंथां बैसागुस ओ समाव बेयावबो जेरै जोऔङो खाम सिफुं जथा सेरजा गं गोना थरखा जेरै जोंनिनो बर'नि दख'ना थावसि रेगे रेगें आगर नि अ फास्रा जेरै आर'नाइ बेखौ लानानै जोंङो बोराइ बेन्थ' सेंग्रा सिख्ला गथ' गथ' गथाय जों गासैबो बावखुंग्रि हाजोखौ स' स'यैनो गाखोहैयो आरो नोंथां औ। मानो होनब्ला बेयाव गोदो होनलांनाय बायदि जेरै बेयाव हो गा खोनानै जोंङो बोर बियोबा जोंनि गासिबो साननाय हनाय जाफुङो होनलायलाय बेखौ जोंङो फोथायनानै दासिमबो बावखुंग्रि हाजो आव गाखोहैयो आरो नोंथां ओ जेरै जोंङो बैसागो समाव औ बिनि उनाव बेयास बेयाव जोंङो जोंनि बर' आइजोफोरखौ फालांगि खालामफैनायखौ जों गोबां खोनो नुनो मोनो आरो जोंनि बर' आइजोफोरखौल' जोंङो नुनो मोनो आरो नों थां जेरै जोंनि बर'निनो दोरोङारि ओंख्रि अनला दाउ सबायाइ साम नारजि जि अमा नाफाम बेफोरखौ गावनि आखाइजोंनो जोंनि बर' आइजोफोरा संनानै बेयाव फालांगि खालामफैनायखौ नुनो मोनो आरो जेरै जोंनि बर'निनो मोनसे से बेसेन गोसा इन्दि सिनि दख'ना फास्रा बेखौबो जोंङो ओ बेयाव हाव जोंनिनो बर' आइजोफोरा दानानै लुनानै ओ फाननाय न्नायखौ जोंङो ओ बेयाव नुनो मोनो आरो बेयाव जोंनि बावखुंग्रि फोरबोआव औ जोंनि बर' आइजोफोरानो गोबां फालांगि खालामफैयो आरो नोंथा
औ फ्राय नोंथां बिदिब्ला जोंना समाबो जाबाय नोंथां उनफोराव सावरायफिसिगोन नामा नों थां
औ नोंथां गोजोन्थों नोंथांनिसि
औ गोजोननाय थाबाय।